हेलौ
औ नोंथां
अ नोंथां खोनादों ना
औ मोजाङै खोनादों नोंथाङालाय माबायदि खोनादों
आंबो मोजाङैनो खोनादों नोंथां ओ नोंथाङा ओरैनो दा मा खामनानै दं
दङ ओरैनो जिरायनानै नोंथाङालाय
औ आंबो दं ओरैनो जिरायनानै ओ नोंथांनो आङो मोनसे आयदानि सायाव सावराय होननानै बे फनखौ हरनाय जादोंमोन आरोना।
औ
औ सावरायजागोन ना
सावरायजागोन दे
औ बे आयदायानो जाबाय जेरै दावबायनाय नोंथाङा दावबायनाय एसे फोरमायग्रोना होनो हागोन नामा।
अम हागोन ओरैनो दावबायनाय होनोबाथ' जोंङो
औ
मोनसे जायगानिफ्राय बबेबा मोनसे गुबुन जायगाफोराव दावबायहैनाय बा बेरायहैनाय बा माबा मोनसे खामानिनि थांनो थाखाय थांनाय बेखौनो जों दावबायनाय बुंगोन नङा होमबा
औ नंगौ
अम ओरैनोथ' जों दावबायनो थाखाय जोंङो हान्था मेलानि जेनेबा गारि घरानि बेफोरबायदि गोनांथि जोंङो जेनेबा पार्सनेल नोङो गावनावनो जुदि बाइक गारि दङबा जों गावनो हान्थिनो हाबाय जेनेबा थांनो हाबाय बेबायदि आरो आरो जों माब्लाबा लावखार ओंखाम जानो आरिनो बेफोरबायदिबो थाङो बेफोरबायदियाव जों ज' ज' थाङो
औ
माब्लाबा जों गावबा गाव जेनेबा बाइकफोरखौ लानानै थांबाय आरो माब्लाबा गोजान जायगायाव जों जेजों थांनो हायो जेनेबा बबेबा समाव जों जों थांलायनाय गोजानबो ज थांबाय। आरो माब्लाबा जों बासजों थांनांगौ जायोब बासजोंबो भाहारा लानानै थांनाय आरिनाय बेफोरबायदि आरोना? दा जों अम जोंङो दावबायनाय बा बेरायहैनाय बा मोनसे मोनसे जायगायाव जों थांनायाव जोंङो मोनसे माखासे जोंहा गोनांथि दं सांग्रां जानायनि जे जों जे जायगायावहाय बेरायहैगोन बे जायगानि जेनेबा हाल सालफ्रा माबायदि
औ औ
उम जेनेबा जों दायो गरम जायगायाव दङ बे जों थांगोन जायगाया गुसु जायगा नामा बिनि थाखाय जों मा मा लांनो गोनां जागोन गाननाय जोमनाय बेफोराव जों सांग्रां जानांगोन।
औ औ
जेनेबा हाजो गाखोहैनो नागिरदोंबा जों हाजो गाखो होनायावहाय जों मा मा मुवा लांफानांगोन जेनेबा लावथि लोंग्रा दै जाग्रा आरि बेफोर आरोखि आरो बै जायगायावहाय मा राव रायज्लायो बेखौबो जों मिथिनानै लानांगोन बै जायगानि सुबुंफोरनि साननाय हनायफोरा माबायदि? जों बेखौबो माने मिथिखानानै सांग्राङै थांनो हायो आरो थां उम दावबायनाय होनोबाथ' नोङो बेबायदिनो मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायावहाय थांनाय बिनिफ्राय नोंथाङा मा फोरमायनो सानो
अ नोंथाङा बुंखाबाय जेरै दावबायनाय होनोब्ला जोङो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगानिफोरनि थांनाय खौनो जों दावबायनाय होननानै बुं मोना दावबायनायाव जों गोदाय जेरै मोसौ गोबाङानो गोरायजो गारि मथर गैया जाहाथे गोबां सुबुुङानो थाबायनानै नङाब्लाबो जेरै मोसौ गारि एबा गराइ गारियारिफोरजों ओ दावबायनानै थाङोमोन आरोना?
उम
नाथाय आथिखालाव समजों लोगोसे बिगियानगिरिफोरा गोबां रोखोम जि जेरै मटर साइकेल मटर गारि जेरै कार नङाब्ला जेरै रेल गारि आरो लोगोसे बिरखं गारि बिरखं आरि गोबां रोखोमनि एसे सम एबा खम समावनो मोनहैनाय हिसाबै बिसोरो बेफोरखौ दिहुनगासिनो दं आरो ना जेरै जोङो मोनसे जायगा जायगायाव दावबायनो थांब्ला जोंनो गोबां रोखोमनि जोङो गोनांथि जानाय मुवा बेसाद नङाब्ला जोङो बै बै जायगानि आबहावानि सोमोन्दैबो जोङो गिबियावनो नायगिरनानै लानांगौ आरो ना? जाहाथे जोङो जेब्ला थाङो अब्ला जों गोनांथि जानाय रिसार्टफोरखौ लांफानानै जाहाथे ओजों जोंहा जेबो उसुबिदा जाहैया लोगोसेनो गोदाय जेब्ला जोङो मोसौ गारि एबा गाइ गारिजों थाङोमोन अब्ला जोंना समनिबो गोबां आंखाल जायोमोन आरो जेरै जोङो मोनसे दाबसे जायगायाव थांनायाव जुदि बे जागा बे जायगाया गोगोबां गोजानाव दङब्ला अब्ला जोंहा ओ जेरै सानफा एफा एबा हर सान जोङो थाबाय थाबायनांगौमोन नङाबा थांनो गोनां जायोमोन आरोना बेयाव जोंहा गोबां थेबो नाथाय आथिखालाव जेरै गोां रोखोमनि जेरै गारि ओंखारबाय जाहाथे जोङो एसे समावनो जों मोनहैयो जुदि दाबसे जायगाव गोनांबा लोगोसेनो जोङो दावबायनो थांनायाव जेरै गोनांथि जानाय जेरै जोंनि सि जोम ओ जेरै जानाय लोंनाय नङाब्लाबो जोङो जेरै फार्स्ट केस बक्स बेफोर आरिफोरखौ जों लांफानो गोनां जायो जेरै हाजोआरि जायगायाव जों दावबायनो थाङोब्ला ओ बेयाव जोङो माब्लाबाफोर जेरै हाजारज खन'थ' गोबां अखा हानायनि माबा थायो जाहाथे बेयाव बिनि लामा लामा आरिफोराओ जेरै जेरैहाय ओ फिस्ला आरि जानानै थायोना बेफोराव जोङो जेब्ला थाबाय थङ अब्ला खोथा जोंहा गोैना गाज्ललिनानै गोलैनायनि गोबां माबा थायो बेनि थाखायनो जोङो बेयाव ओजेरै गोनांथि जानाय जुदि जोंहा माबाफोर माबा आ जायोबब्ला आघाद जायोब्ला जों बेयावलगायनो थाखाय जों थ' जों हाजोआरि जायगायाव जोङो देहा फाहामसालिखौ मोननो नागिरा जाहाथे जुदि फिसा फिसा मा माबा जायोब्ला जोंहा बेफोरजोंनो खामानिखौ सोलिनो गोनां जायो नोंथाङा हान्थाामेलानि
बसगर दा
औ
उम नोंगौ नोंथाङा गोबां नंगौ नंगौ बाथ्राखौ बुंबाय जेनेबा माबायदि सांग्रां जानांगौ बेबायदिनो आरोखि ना ओरैनोथ' जों दावबायनानै बा मोनसे जायगायावहाय जों नायनानै गोबां बिनिफ्रायबो गियान गियान बा सोलोंथाइ बा रंज जानाय बेफोरबायदिखौ जों लानो हायो ओरैनो थ' जों बांसिन माबा मोनसे मोननो थाखाय जों हान्थिनाय जायो नामालाय दावबायनाय जायो बेवहाय जों रंजानाय लागोन रंजानायजों लोगोसे माबा मोनसे सोलोंबोनो हागोन जा बेनि आसायै जों बांसिन थांनाय जायो ओआथि आथिखालाव जेनेबा फरायसालिफ्रावबो जेनेबा फरायसाफोर खौ फोरोंगिरिफोरा बबेबा मोनसे जुनारसालिफोरावहाय
औ औ
ओ साइन्स एन्ड टेक्न'लजिफोरनि जे माखासे बेरायग्रा पार्कफोरावहाय बेरायनो लाङो बा बेनि जाहोनानो बे आरोखि जों बेफोरावहाय जों नुनायजों लोगोसे मानि जों नु खोनानायजोंल' जोङो मानि माखासे गियानखौ मानिे बांद्राय लानो हाया बेबायदि जायो आरो आरोखि जों मेगनजोंबो नुयोबा खोनायोबो बेफोरबायदि माने खाथियावनो जों नु हाथारोबा माने बांसिन गियानफोरखौ जों मोननो हायो आरो जोंनि फरायसाफोरा मानिे बांसिन थुलुंगा मोनो आरोखि
औ औ नंगौ
बेबायदिनो जेनेबा माखासे मोजां मिथिंगायारि सावगारि जेनेबा सिनारि गोनांफोराव जों बेरायहैयोबा बेफोरावहाय जों बायदिसिना गियानखौ मोनगोन जेनेबा मिथिंगायारिखौ जों माबोरै मोजाङै लाखिनो हायो बेफोरो जोंनि थाखा थाखाय बेसेबां गोनांथि बेफोर माखासे बुस्थुफोरा जोंनि फरायसाफोरनि मेलेमाव हाबनानै फैयो आरो
औ औ
ओम आरो जोङो फरायसाफोरनि अनगायै जोंबो बबेबा जायगायाव बेरायहैयोबा एसे दावगानाय जायगाफोराव। जों बिसिनि ओनसोलनि जे सुबुंफोरा माबायदि साननाय हनाय
औ औ।
माब्रै एसेबां दावगानाय बेफोरखौ जों मिथिनो मोनबोयो आरोखि आरो जों बेफोर फोरनिफ्रायनो जोंनि ओनसोलावबो जों गियान मोनबोनायखौ जों बाहायफैनो हायो।
औ औ नंगौ।
ओम। ओरैनो नोंथाङा मा मा जायगाफोरावहाय बेरायखांखो जेनेबा
अ आं बेरायनायाथ' ओरैबायसा गोजान गोजान जायगायावनो थाङ नै जोंनि बे आसामनि बाहेरायाव थांफेरनो मोनाखै ओ थांफेरनोबाबो जेरै जे जोंनि साखाथिनो गुबुन हादर ओ बे भुटानाव सेब खेबसे थांबाय आरोना।
ओ।
बे फोथाराव थानायाव आं गोबां रोंगौथि रोंना फैद बिसोरनि जाय ओ सा ओ साखोन सिखोन खो लाखिनाय लामाफोरखौ एबा माबायसे नि सुबुंफोरा माबेसा मोजां ओ आ जेरै ओ आलासि जोंनाय आरिफोराव मा बायसा बेफोरबाय बागै गोबां मिथिनानै फैदों आरोना बिसोरनि जेरै ओ ओ जेरै गाननाय जोमनाय बिसोरनि ओ राव राव बुंनाय बिसोरनि जायखिजाया जेरै बिसोरनि आलासिजों नायिफोरखौ जोङो मोजाङै मिथिनानै फैदों आरोना लोगोसेनो आङो ओ नै जोंनि ओ आसामनिनो ओ गुवाहाट दैयाव जि जायि साना दं जेरै ओ साइन्स मिउजियाम ओ बेयाव आङो थांदों आरोना।
औ औ।
माने आं गोबां रोंगौथि रोंना फैदों बेयावथ' गोबां जेरै नै जोंनि ओ सुबुंनि ओ देहानि बागै गोबां ओ जे माबानानै फट' जा ओ सेबखांनानै बेयाव लिरनाय दं आरो ना गोबां रोखोम रोखोमनि जेरै जोंनि ओ हार्ट एबा जोंनि बिखा ओ बेफोरखौ ओ माबायसा ओ थैयारिफोरा माबायसा थांलाय फैलाय खालामो। लोगोसेनो जेरै जोंनि सुबुंनि हारा आरिफोरनि बागै जेरै ओ बेयाव मा मा माबसा जेरै केलसियामनि गोनांथि जायोब्लाा मा जायो बेफोरबायदिो आरो ना। लोगोसेनो जेरै साइन्सनि खिथाबफोराव मोननाय हिसाबैबो बेयाव गोबां दङ जेरै जोंनि केमिकेल रियेक्सन आरिफोरनिबो गोबां रोंगौथि रोङा फैदों आरोना।
ओं ओं।
बिनो बहाबाफोर ओरैनो गोजान जायगाफोराव बेराय हैैनायनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा
आंबो बिदिनो बांद्राय बेरायहैयाखै ओरै जोंनि बे ल लकेल एरियायावहाय बेरायबाय
औ
जेनेबा खेबसेबा जोङो पिकनिक बा लावखार ओंखाम जानो थांदोंमोन आरोखि जयै आं बिनि मफ्राय माने सोलोंनो मोन्दों जेनेबा जों बबेबा मोनसे खामानियावहाय नांथाबबाय थायोबा जोंनि
अ
साननाय हनायफ्रा मारैबा माने दिदोमथि जानानै थायो आरोखि आरो जेब्ला जों बेबायदि बेरायहैयो जोंनि साननाय हनायफ्रा मानिे फ्रेस जानाय बायदि आं मोन बङादख जेरै आं मोनसे पबितरा होननाय जायगायाव हाग्रायाव बेवहाय गुवाहाटिनिनो आरोखि बेवहाय बेरायहैदोंमोन बे बेरायनानै जोबोद मोजां मोनदों लोगोफोरजों जेनेबा रंजानाय आरिनाय नि गोसोफ्रा उदां मानिे फ्रेस मोनो आरोखि बेबायदिनो आङो
गगल
बेवहाय सिगांसिन गिबि खेब जेनेबा गं थसेयारि गान्दाखौहाय नुनानै बिराद मोजां मोनदों आरोखि बेबायदि आरो ओरै शलंआवबो थांबाय थांनाया दा बेहाय थांनायावहाय जेनेबा लामा सामानि बिथिङावहाय नुबोदों माबायदि बिसोरो जा बिसोरनि जानाय लोंनायफोरा जों जेरावहाय माने बबेबा बबेबा जायगायाव ओरैबायदि खस्थ'निबो थांनानै थायो माने दैफोरनि थाखायनो ज बेखौ मोनबोदों आरोखि माने जों जि जायगायाव थानानै जों गावखौनो इसिबां मोजां जायगायाव थानानैबो जों माब्लाबा गावखौनो मानिे खाफाल गाज्रि बायदि जेनेबा बिराद गाज्रियावहाय जोनोम मोन्दों आरिदों सामनानै लायो
बे बानाव नोंथां जिरा समाय सौबाय